उम नोंथां
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
अ खोनादों
नोंथाङा बैसागुनि बागै
जोंबो
बैसागुनि बागै एसेसो फोरमायना होनो हागोन नामा
अ रो बैसागुआ आसामनि बर' हारिजों फालिजानाय मोनसे उदां फोरबो नङा होमबा
उम
जाय गावसोरनि गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थियो।
उम
आरो बियो दोरोङारि मोसानाय देंखो आरो जानाय लोंनायजों रंजानाय मोनसे सम ना
उम
बैसागुआ आसामनि बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय फोरबो नङा होनबा?
औ
असमिया रावाव बैसागुखौ बिहु बुंनाय जायो। जेरै बर'फोरा बे मुंदांखा फोरबोखौ बैसागु बुङो। जायनि ओंथिया जागायनाय जागायजेेननाय हारि दोहोरोम राव जासे बर'फोरा बयबो बैसागु फालियो ना?
औ-औ
ज' खौसे जानानै रंजा बाजायै बोराय बुरै जेरै गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला
उम
बैसागुजों जोंनि आबाद मावनायनि मोनसे नागारनो हायै सोमोन्दो दंङ। बेखायनो बैसागु आबाद बिथायारि फोरबो होननानै साननाय जायो नङा होमबा?
औ
बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो फालिबोदोंना?
औ फालि बोदों।
नोंथाङा बैसागुनि बागै माबाफोर फोरमायबावनो सानदों नामा?
बैसागु बुंब्लाथ' जोंनि आसामावनो मुलुगनाङै बर' हारिनि मोनसे रंजानाय फोरबो
औ
बैसागु खौथ जोङो बैसागनि सेथि मासाव फालिनाय जायो बि बैसागुखौ गोबां रोखोमाव राननाय जादों आरो बिदिनो गिबियाव मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। नैथियाव मानसि बैसागु बेफोरबायदिनो दाउमा दाउसा बिफां लाइफां बेफोरखौ लानानै गासिब खौबो फालिनाय जायो बैसागुआवथ' जों गोबां रोखोमनि दामजु दामला दामनानै रंजानाय जायो जेरै खाम ज' हा सिफुं सेरजा बिसोर गासैखौबो लानानै जों रंजानाय बाजानाय जायो आरो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बेन्थ' गासैबो ज' जानानै खौसेयै गामिफ्राव रंजानाय जायो।
उम नोंथाङा माबा सोंनांगौ दं?
औ नोंथाङा बैसागुनि खामफोरनि बागैसोसो बुंन हांगोन नामा खाम सिफुंफोरनि जिखुनु दामजु दामलाफोरनि
जेरै जेरै सिफुं दं खाम जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै रंजायो बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो ज' जानानै रंजायो आरोना।
जेरै बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो बैसागुआ जागायजेनो ना? बैसागु फोरबोखौ स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां आरो बैसागुनि गिबि बे साना जाबाय मोसौ बैसागु नङा होमबा। मोसौ थुखैनायखौ सैत्र दाननि जोबथा सानाव एबा सं क्रान्ति खालि फालिनाय जायो नङा होमबा।
उम
आरो मोसौफोरखौ दैमायाव थुखैनो लाङो नङा होमबा। मोसौ थुखैनाय थुखैनो थाखाय माखासे मुवा बेसाद नांगौ जायोना।
उम
बे बेसादफोरखौ बुंनो थाङोबा बेखायनो जों मोसौ थुखैनाय साननि सानसे सिगांनो बुथुमना लाखानाय जायोना।
औ
जेरै रायदों लाव फान्थाव दावा बिबार फिथाइ बुथुमनायजोंनो माला बानायोना। आरो मोसौफोरनो गानहोयो नङा होनबा।
उम
बेजों लोगोसे गोसोम हांगार आरो बेसरनि थावजों गलायनाय गोसोम गाबजों बेंखन फोथा थुनो हायो। बैसागुआ बर'फोरनि देरसिन रंजानाय फोरबो नोंथाङा माबाफोर फोरमायनोबा फोरमायदो। बैसागुनि बागै खोनादोंना नोंथां।
सावरायजोबख'बाय औ खोनादों सावरायनांगौ गथ'खौ सावरायजोबख'बाय फ्रायानो माने बैसाग बोथोराव
जेरै बैसागुखौ असमिया असमियाफोराबो फालिनाय जायो बिसिनि मुंयाव बिहु बुंनाय जायो।
दुं बानायनानै जानाय जायो आरो
औ
बिदिनो मोसौ थुखैनायफ्रावबो मेथाइ खननानै थुखैनाय जायो। जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेफोरबायदिनो बुंनानै थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ
उम ज' लामा लामा होलांनानै दैमाफ्राव थुखैहैनाय जायो आरो ना
अ आरो दाम खामफोरनि बागै सिफुंफोरनि बाग सिफुंफोरखौथ' जोङो नरमेलि जों बानाय बांसिन
औ औ
खामफोरखौबो बांसिनै न'आव बानायनाय जाखायो।
औ
दरखाफोरखौबो बानायनाय जाखायो फ्रायानो बानायनाय जायो
उम
नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो गोसो दंबावो नामा?
जोंनाथ' बैसागुनि बागै गोबां दङ। बर'फोरा बे मुंदांखा फोरबोखौ बैसागु मुङै जायो। ओंथिया जागायजेननाय हारि दोहोरोम राव बासिनाय बासिय जासे बर'फोरा बयबो बैसागु फालियो आरोना।
बैसागुखौ आबाद बिथायारि फोरबो होननानै साननाय जायो‌
उम
नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो दङबा बुंबावदो।
अ नोंथांमोननि गामिफ्राव माबोरै खुंनाय जायो बैसागु फोरबोफोरखौ?
जेरै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' रंजायो न' न' हाबनानै बिदिनो मागियो। मागिनानै बिदिनो रंजा बाजायै ज' ज' मोसायो रंजायो आरो नोंथांमोननि गामियाव माबायदि फालियो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन जों गामियावथ' बिदिनो गिबि खेबावथ' गामिफोराव बैसागुनि नामाव फिरफिला उरायहोनाय जायो।
औ औ
बेनि उनाव गावबा गामियाव मोनसे मोनसे नङा मोनसे फुजा होनाय जायो बैसागुनि नामाव बोसोर गोदाननि नामाव। बिनि उनाव बोराय बेन्थ'आव मान सनमान लालायनाय जायो आरो। ओन्दैआ गेदेरखौ गेदेर आ ओन्दैखौ बेफोरबायदिनो मान सनमान होलायनाय जायो बिनि उनाव फ्राय गामि गामि हाबनानै बैसागु मेथाइजों बेफोरबायदि बैसागुआव जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा थरखा बेफोरबायदिखौ लानानै मागियो।